खोनादों ना नोंथाङा? औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दायो?
अ औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फ्रि दङब्ला औ औ औ दा बे आयदायानो जाहैबाय आङो माने ओ बि फां लाइफां गायनानै बा बिदिनो जाग्रा फिथाइ बायदिसिना माने न'नि बारि बागान बा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बा मा माबायदि जेनेबा जोंनि मुलाम्फा जायो बे फोरनि सोमोन्दै सावरायनो होनना कल खालामदोंमोन आरो औ। औ दा बिनि सोमोन्दै आङो एसे बुंनोसै आरो बिदिब्ला।
औ औ
औ दा जोंहा न'खराव गायनाय ओ बारि बागानाव गायनाय बिफां लाइफां बा ओ बिदिनो फिथाइ जायग्रा बिफां बायदिसिना बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो। थांब्ला नंगौ थारैनो जोंनि बर' न'खरफोरनि बारिफ्रा जोब गोबां गिदिर गिदिर जायो माने जाय ओ माने बर'फ्रा बिदिनो बिफां लाइफां बा मैगं खेथि बायदिसिना खालामनानै गोबां माने जोबोद मोजां मोनो आरो दा बिदिनो जोंनि बारि फोरखौ गोबां गिदिर गिदिर नुयो दा जोङो। गुबुननि बारिफोरखौ नायहैयोब्ला बा गुबुन जोंनि खाथि खालायाव थानाय गुबुन हारिनि बारिफोरखौ नायोब्ला जोङो बांद्राय गिदिर गिदिर मोननो थाङा दा बर'फोरना गोबां बिगा बिगा बिदि थायो आरो।
औ नंगौ।
जोंनि बारिफ्राव माने गोबां रोखोमनि बिफां-लाइफां बिदि थानायखौबो नुनो मोनो आरो दा बिफां लाइफांनि बेलायाव बुङोब्ला। जोंहाथ' जोंनि बर'फोरनि बारिफ्राव खान्थाल थाइजौ बिदिनो मा होनगोन बेखौ गय दं फां नारेंखल, थाइगिर, थिंख्लां, बेफोरबायदि गोबां बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनो आरो।
बेफोरखौ नायनो थांब्ला जोंहा हमनानै ला ओं जोंनि दाबायदि समावथ' जोंहा बा दैज्लां बोथोरनि समाव खान्थाल थाइजौ बेफोरखौ मोनजायो दा बै खान्थाल थाइजौआ बो जायोब्ला माने बोथोर बोसोराव खेबसेल' थायोना जोंनियाथ' बा आथि खालावसो बोसोराव खेब्रै खेबबा थायग्रा ओंखारबाय दा गोदोनि समनिफ्राय जोङो बोसोराव खेबसेल' थायग्रा बिदिआसो दंमोन नालाय जोंनि जायगायाव ओमफ्राय बेै खान्थालफोरखौ हमनानै ला बोसोराव खेबसेल' मोनजायो बे जोंनि देहानि थाखाय गोबां मोजां आरो खान्थाल फिथाइफ्राबो जिहेथु' ओ आरो मा जायोमोन जोंना जोंनि बर' बिमा बिफा बिफाफ्रा गोदोनि समावथ' बिथांमोना बा हाथाय बाजारनि ओमफ्राय आफपेल आंगुर बा जिखुनु जाया फिथाइ सामथायाइखौ बायनानै जाफैनाय हुदा गैया आरो बायनानै जाफेरा दा बिथांमोना माने बै फिथाइ साम थायनि भिटामिनफोरखौहाय बिथांमोनहा मोनानोखा आरो दा खालि जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि न'खरनि बारिफ्राव जाखिनि फिथाइ सामथायाइ थायो। बेखौल'सो बिथांमोना जायो आरो
उम
दा बेबायदिनो खान्थाल थाइजौफोरा जोंहा दैज्लां बो बोथोराव थायो बे दैलां बोथोरावनो बेखौ जानानै बिनिफ्राय गोबां मिन बि गुबुन गुबुन रोखोमनि बि भिटामिन थायो आरो बेफोराव बेफोरखौ मोननो हायो आरो दा ओ बेफोरजों लोगोसे जोंहा लिसुफोरबो मोननो हायो लिसुफोरखौ बो जा-जानाय जायो आरो बिदिनो नारेंखल फिथाइफोरनि नारेंखल फिथाइफोराबोथ' जोबोद मोजां जोंनि देहानि थाखाय जिहेथु नारेंखल फिथाइनि बिदैखौ बा दाबखौ लोङोबा
ए
गोबां खामानियाव जेनेबा मोजां अन्थाइ जानायनिफ्राय लानानै
अन्थाइ जानाय बा उदै साफा खालामनाय आरो गोरबोआव थानाय आइजोफोरखौबो माने नारेंखल फिथाइखौ जोंहा लोंनो होयो आरो। ओमफ्राय आरो सोरबा अपारेशन जानाय मानसि दङब्ला बिथांमोन खौबो जोंहा नारेंखल फिथाइनि बे दाबखौ लोंनो होनाय जायो अब्ला माने उदैयाबो थान्दा थाबाय आरो देहानि थाखायबो मोजां होननानै जोङो मिथियो आरो दा बिनि थाखायनो बेफोरखौ जोंहा न'नि बारियावनो मोनलाबायो बिनि थाखायनो जोंनि बे बिफां लाइफाङा जेनेबा जोंखौ बायनानै जायाब्लाबो गोबां माने हेफाजाब होयो आरो देहानि बिथिङाव दा गय हेरियाबो जोंहा गामि ओनसोलाव थायो आरो गोबांनि न'आवनो गय थाखायो जोंनिया थ' गामि ओनसोलनि बे आबै आबौमोना ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो गय नांखागौ। दा बे गयाबबो जोंहा गोबां खामानियावनो बायो जेरै फुजा होनायनिफ्राय लानानै हाबा हुखा आलासि सोंनाय बायदिसिना खामानियाव जोंहा गया बाहायजाखायो। दा बे गयखौ फाननानैबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जेरै आथिखालावथ' गय बिफांफोर गायनानैबो गय बिफां फोरजोंनो थांना थानायनि राहा लामा हिसाबैबो जोंहा गोबां सुबुङानो लादों जेरै गयखौथ' जोंहा फिसायाव फुलि खालामनानैबो फाननो हायो माने फुलि फांसेयावनो बिस थाखानिफ्राय जागायनानै पन्सास थाखा साथि थाखा बेफोरबायदि गोबां मोनो आरो दा जोङो फुलि जावायनानै दोननो हायोब्ला बे बेबो मोजां आरो फाननो हायो आरो ओमफ्राय आरो जोंहा फिथाइखौबो फाननो हाबाय बिदिनो गोबां न'खर सङो आरो बेफोरबो दा खान्थाल थाइजौफोरखौबो जों आथि खालाव फानहरनो हायो लिसुफोरखौबो फाननो हायो आरो आमलाय थिंख्लां बायदिफ्राथ' गोबां बेसेन गोसा। आरो जोंनि बारिफ्राव थाबावो बिदिनो मा होनगोन बेखौ आनारस आरो माखासे बि दिनो नारें बायदिसिना बैग्रि आरो गोबां थायो आरो आथिखालावथ' गोबां गोदान गोदान बिदिनो बिफां लाइफांफोर गायनो हमबावबाय। दा बैफोरबो जोंनि बारिफ्राव जोंङो थानायखौ नुनो मोनो आरो। दा बै फिथाइ सामथायाइफ्रा जोंनि बारियाव थानायजों लोगोसे जोंनि जानायखौबो बा जोंनि देहाखौबो मोजां खालामो जुदि जायोब्ला आरो ना। दा आरो जों बेफोरखौ फाननोबो हायो आरो जुदि गोबां बुरजा थायोब्ला
दा नोंथांमोननि बारियावहाय मा मा बिफां लाइफां बिदि दं आरो फिथाइ सामथायाइ बा जोंनि बारिनि बिफांफोरनिफ्राय माबायदि बिदि मुलाम्फा मोननो हायो होननानै नोंथांङा सानो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
फोरमायनो हागोन।
औ औ
औ
औ
औ नंगौ बर' गामिफोराव गोबां बिदिनो नुयो आरो माने।
औ
औ जों माने बारि बागानखौ फां गायना दोनो आरो। ओ बेबायदिनो बर'नि न'खरफोराव बारिफोरना बांसिन बे गय थानायखौ नुनो मोनो आरो। गोबां खामानि जेनेबा फोरबो
औ
नुनो मोनो गय आरो बेजों लोगोसे फुलि गय बिफांङावनो मानला होननायखौ नुनो मोनो आरो। फाथै गय जला फाथैखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। माबा मोनसे ओ न'खरावनो फुजा होनो गोनांब्ला बेयावबो गय फाथै जरा नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे न'खरा हाबा खुंङोब्लाथ' होयो थाखाय गय बायनो नांगौ। जायनि थाखाय बे गय हाबाखौनो बा सारादुखुमनायफोराव खरस सानायखौ बा न'खरावनो बाहायनो थाखाय गय गायना लाखानायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे फाथै फोरबो गायना लानायखौ नुनो मोनो। बो जों गोबां नुनो मोनो जिहेथुु नालेंखरखौबो जोङो माने हाबा हुखाखाफोराव बाहायो बेनिखायनो नालेंखरनि बिफांखौबो नुनो मोनो बेजों लोगोसे औ। नालेंखलखौ जोङो माने मागो दमासिफोराव जोंहा माने ओमफाय जानो थाखाय नालेंखरफोरखौ जोंनो नांखागौ। दा बेखौ बायस्लाय स्लाय माने न'आवनो गायना लानायखौ नुनो मोनो आरो एसेबां बुरजा गायाब्लाबो फांफा फांनै बेफोरखौ माने नुखाथारो आरो बर'फोरनियाव औ आरो बेबायदिनो बे जोंहा जानाय फिथाइ सामथाय जिहेथु जोंहा फिथाइ सामथाय जेन'बा दैज्लां बोथोर बोथोर बा जि आमथिसुवा बेफोराव मोननाय बे समाव जानांगोन होननानै माने फिथाइ ओमफ्राय बांसिनानो जोङो थाइजौ बिफांखौ आरो बेबायदिनो माने नुनो मोनो आरो खायसे खायसेनि न'खराव माने जानो थाखाय गायना लायो। आरो बांसिनानो थालिर बिफांफोरखौबो माने थालिरफोरखौबो। जानो मोजां जायो जिहेथु माने थालिरनि मैगुन बेखौबो। मैगं जानो हायो आरो बा जानो हायो आरो गोमोनखौबो जों जानो थालिर बिफांखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जि आरो थालिरनि बिलाइखौबो जों फुजा फानाय नुनो मोनो आरो हिसाबै आरो बिदिनो जोङो नुनो मोनो। बेनि थाखाय जोङो फोराननाबो दोनो बा गोथाङावबो माने जानो गोथाव जायो
औ।
जसयनो बाथोन देना जानो बा रिन्ज फोराननानैबो जानो हायो आरो गुरुफोर माने आसार बायदि बानायना दोननो हायो। बेनिखायनो नुनो मोनो आरो खायसे थिन्लां बेफोरखौबो थिन्लांखौबो प्रेसारनि थाखाय मोजां बा मोजांखाय गायना लानायखौ नुनो मोनो आरो औ बेजों लोगोसेनो गोबां रोखोमनि जेनेबा ओ लेतुखुखौबो जोङो नुनो मोनो आरो हसे खायसेनियाव आरो औ। बे नारें बिफां बेफोरखौबो माने जानो थाखाय गायना लानायखौ नुनो मोनो
औ।
फिथाइ सामथाइनि माने बिफां बायदि बिफां हिसाबै जों बेफोरखौ गायनाय नुनो मोनो आरोना। बे नारेंगिरिखौबो गायना लानायखौ नुनो मोनो। औ बेखौ जिहेथु खाथि गसा समाव नांगौ जायो बेखौ बेनिखायनो आरो बिनि जानो थाखायबो गायना लायो। बेजों लोगोसेनो ओ फिथाइ सामथाइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिफां जेरैबायदि सिगुन खोदोम माने बेसेन गोसा बिफांफोरखौ गायना होनानाय नुनो मोनो आरो। दायोथ गोदान गोदान माने माने बेसेन गोसा बिफांफोर ओंखारदों बेफोरखौ माने गायना दोननायखौ नुनो मोनो औ आरो औ। आरो बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ न'आव बाहायनो बो जोंहा फाननो हायो आरो गोबां थायोब्ला गासैबो गायनालायो
औ।
थां फाननो हायो आरो गयफोरखौथ' जों बा नाम जमिन हख मान जोङो गोबां लायनानै लानायबां मुलाम्फा मोनो आरो औ आरो बिफां लाइफां आरो बे बिफां लाइफां एंगारनो हायैसोमोन् जेरैबायदि औ मानसि बे बिफां लाइफांनि एंगारनाय ओ अक्सिजेनखौ मानसि लायो माने हां बोनानै लायो आरो मानसि हगारनाय आसामाव नालाय बेनि थाखाय मानसि आरो बिफां लामाजों जोबोोर स सोमोन्दो दं आरो आरोाय बांस गोलोम बोथोरफोराव माने बहा थानो बहा हानो बेबायदि जायो आरो दा नोगोर
म -